औ हेल'।
मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
आंबो नोंथांसिम मोनाबिलिनि गोजोन हामगायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
बिदिब्ला होमबोला जोङो दिनै। अख्रांनि सोमोन्दै राय्लायनोसै दां।
औ राय्लायजागोन।
अख्रांआव एसेबां हाथरखि रिथि-रिथा जोंनानै दं बेखौनो जोङो दिनै सावरायनोसै। बेसे समायना नोंबो नोंनि गावबायनि अख्राङाव नायदो आरो आंबो आंनि अख्राव नायसै जोंनि हाथरखिफ्रा बेसेदि गोजानाव दङ नाथाय बियो नुनायाव एसेबां फिसा-फिसाब्लाबो जोंनायजोंनो जों बेखौ नुहुरनाय जायो। खोनानो मोनदों हाथरखि हालायनो गावनि सोरां गैया। नंगौना नङाथाय?
औ नोंगौथ' आरो जों खोनानोसो मोनो। जोङो गोबां बेबायदिनो हाथरखिनि गेजेरजों जोंनि गोसोखो बे हाथरखि- जोंनि गोसोखौ बोना लानो हायो आरो जों बेखौ हाथरखि रिथि-रिथा गोबां गोबां दङ बेनिखायनो जोंनि गोसोखौ बोनानै जोङो गावनि गोसोखौ थाजिम खालामनो हायो।
औ हाथरखिखौ जोङो साननोथ' हाया। साननायनि जोङो नायनो नायनो खोमा। बिथिं नायब्ला बिथिंबो हाथरखि बिथिं नायबब्ला बिथिंबो हाथरखि जों होनोमब्ला मा खालामबावगोन दायो।
जों हाथरखिखौ साननो हानाय साननो हाया मानो दाना बिथरखि दोङो साननानै हाया।
हाथरखि। बे गोलाव थांगग्राखौ मा होनोमोन लायो?
रकेट।
रकेट नङाहाय नोंसिनि गोजौ गख्राङावहा मोनसे हाथरखि या मोनसेथिं दोरोबबाय थादो नुदोंना नुवाखै?
नुदोंथ' आरो।
औ बि। बियो जोंनि बुहुमा गिदिंनायखौायसो जों नुदोंना ना बेनो जोंनि सोरगिदिं गिदिंदों।
बे हाथरखिया गिदिङाखै बे जोंनि बुहुमखौ गिदिंनाय समावनो जोङो बे हाथरखिखौ खारनाय बायदि नुयो आरो। बेबायदिनो बे हाथरखिया। सोर गिदिं गिदिंनाय बादि नुयो नाथाय हाथरखिया गिदिङा हाथरखि गावनि जाय। जायगायावनो थायो। बुहुमासो गिदिङो बेखायनो जों मोननो हायो आरो। जों नुनोबो मोननो हायो।
नोंगौथ' हाथरखिाया एथ' गोजौआव दङ होनोमब्लाबो जों बेखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोङो बेखौ साननो हायाब्ला। समायावहा जोङो साननो हायो आरो खैथा दङ अख्राङाव हाथरखिया नङाब्लाथ' गासै।
औ नंगौ
गोरनि
बे हाथरखिाया जोंनि गोसोखौ ओरैबाददि थाजिम खालामनो हायो। ना?
खोनानो मोनो थै जेब्ला लायनानै गोजौआव थायो बि सैथोना नंखाय गोबां बिदिनो सल'बाथाफोराव दं आरोना बा महा मबेबा मबेबा बिदिनो सल'नि मुभिफोरावहाय जोङो नुनो मोनो। हाथरखि थैबोला लायनो मानसिया हाथरखि जानानै जोंनानै थानानै जोंखौ नाहरबाय थायो होननानै गाव नि आंगोफ्रा
औ
नोंगौ बेबायदिनो हाथरखियाबो जोंखौ नाहरो आरो जोंबो बे हाथरखिखौ नाहरो जों आसिजों सानबोला जोङो कनफिउस जायो आरोना
आया
नोंगौ जों साननो हाया बेखौ जोंना हाथरखिनि सावरायनायावहा जों बेखौनो मोनथियो जे हाथरखिया जोङो गोबां दं जों बेखौ साननो हाया। थेवब्लाबो जोङो माब्लाबा माब्लाबा गोसो जायो आरोना। माबेाया बांसिन जोंदों बे हाथरखिखौथ' जों साननो ह हायो ना?
औ नोंगौथ' आरो बे हाथरखिनि सोरांदों जों जोंनि गसो